हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ अ हेलौ खुलुमबाय नोंथां
हेलौ
हेलौ हेलौ हेल' खुलुमबाय नोंथां
खोनादों हेल'
ए खोनादों ना?
हेल'
ऐ खोनादोंना? अ अ खुलुमबाय नोंथां
अ खोनाबाय खोनाबाय अ खुलुमबाय मा माबोरै खबरा?
अ मोन ओमफ्राय मोनाबिलिनि ओ मोनाबिलिनि गोजोन हाम अ दङ दङ ओ मोनाबिनि गोजोन हामलायनाया हरबाय नोंथां। हेलौ हेलौ हेलौ यै खोनादोंना नोंथां?
अ आं आंबो नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय बावहरबाय
अ नंगौ अ आसा खालामो दासान्दि नोंथाङा दे बुंग्रोनाय नोंथां
आंबो नोंथांनिसिम गो- गोजान हामलायनायाव बावाहरबाय मोनाबिलि समनि।
अ अ अ ओ आसा खालामो दासान्दि नोंथाङाथ' मोजाङैनो दङ।
आं मोजाङैनो दं ओं नोंथाङाबो
अ अ अ दोङ दङ दङ अ आचसा आं फन हरनाय जा फन हरनाय जाहोना जाहैबाय ओ नोंथांमोननि जा ओ बोथोरनि हाल साला माबायदि?
जोंनिथिं बोथोराथ' बे साननै माने दसेयावनो अखा हायो दसेयावनो सान्दुं दुङो। दा बर्थमान अखा हाथ'आखै
अ नोंथांनि जायगानि मुंखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ नोंथां ओम ओम नोंथांनि जायगानि मुंखौ
जोंनि जायगानि मुङा डिस्ट्रिक्टआ
आतसा अ
अ बुंदों बुंदों माने जोंनि जोंनि डिस्ट्रिक्आ जाबाय उदालगुरि
ओम ओम
बेनिफ्राय एरियाया भकतपारा।
पकतपारा आसा आसा आसा
अ नोंनियालाय नोंथांनिया?
हरनिथ' आंनिया आंनिया बाक्सा नोंथां
हेलौ
हेलौ अ हेलौ खोनायाखै नोंथां? आंनिया बाक्सा नोंथां
अ
हेलौ अ बाक्स अ बाक्सा बाक्सा
अ बाक्सानि मा जायगायाव?
बाक्सानि बर'मा।
बर'मा अ बर'माव आं थांनो मोनदों गासै
हा
हेलौ अ बरमाव बरमाव खनसे थांना मोन्दों आं।
आतसा आतसा आसा आसा अ ह नोंथाङाथ' हरनि आदारखौ जाखां जाखांबाय खोमा न'
जाथ'वाखैनो
आतसा आतसा ओ जाथ'आखै नोंथां ओइ दसे उनाव जानोसै। अ दा गु ओम
औ बुं बुं
दासान्दै गरमा माबायदि नोंथांमोननि जा
गरमाथ' दा बिदिनो गोजान दं आरो सान
आदसा ओ नो हेल' नोंथां खोनादो ना? नों-नोंथांनिया एसे नेट गैया खोमा नोंथाङा साइदाव थानांगोन एसे प्रब्लेम जायो बिदिबा खोनादों ना नोंथां नोंथाङा एसे साइदाव थांनांगोन नों थांनिया नेट गैया माने एसे प्रब्लेम जायो बिदिबा।
अ आं आं फैदों दा अ दा खोनादो खोनादो हेलौ
अ एबार खोनादो खोनादो।
अ
ओ गरम ओ दाथ' गरम गोलैैदो नोंसोरनिजाबो नङा होमबा नोंथां
अ गरम पुरा गरम अ र'
ओ ओ बिदि ओ दा दै सै इसे माबायदि दै दैबानाफोर जादों ना नोंसोरनिजा
जोंनि जायगायावथ' बारा दैबाना जाया जानायालाय।
आदसा
अ बिदिनो आरो अखा बारा हाबा एसे अ दसे साननैसो साननैसो दै जायो बेनिफ्राय साननैसो उनाव माबाफिनो आरो माने सान्दुं दुंबानो रानफिनो।
अ आदस आदसा आदसा आदसा गोजौ आरो ना ओ जोंनियाबो बिदिनो ओ एखे दैबाना माने दैमा बारा खा थियाव गैया जोंनि जा। बिदि गिदिर दैमा गैया ओ आरो लोगोसे जायगायाबो गोजौ
अ जोंनियाबो बेबायदिनो जायगा गोजौ
आदसा आदसा बिदिनो आरो नोंसोरनि जा बिदि दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
अ दैज्लां बोथोर।
अ दैज्लां बोथोरनि हमना ला दा नाफोरखो मा ना सा मोनगासिनो ना नाफोर
ना ना दा दैया गोदान ना बेखायनो ना फोरा एसे ना दा मोनथ'वाखै आरो
खम आरो मोनदोबाबो।
अ एसे खम अ बेबायदिनो एसे खम बारा मोनथ'वाखै। ओमफ्राय माइ गायनाय माइ गायनाय जोबबाय नोंसोरनिथिं
अह जोबथ'बाय नोंथां। नोंसोनिजालाय?
जोंथिं जोबथ'वाखैनो आरो नै हफ्ताफोर दंबावो आरो जोबनो नै हफ्ता बेनो आरो फ्राय ओ
अ अ जोंनिथिं खिन्थुजोब जोबजोब्बाय बायदियानो दे नोंथां ओ दबलायसे से दब्ल दब्लायसे दब्लायन दोङो मोनसे मोननै जायगायाव खिन्थु बेफोरबो जोबगोन बे गाबोन सबनियाफोर
अ जोंथिं जोंथिंबो ओ दाइनजि खोनन्दोफोर
औ अ आदसा आदसा आदसा अ अ अ नंगौ नंगौ नोंथाङा ओ मा दा बर्थमान मायबा मावगासिनो नामा?
आंथ' दा जेबो खालामाखै फरायगासिनो बा एम ए खालामगासिनो दिसटेन्साव।
अ अ
लास्ट इयार डिसेम्बराव जोबगोन डिसेम्बराव जोबगोन बेनिफ्राय अ बेनिफ्राय आरो दा डि ए लेद खालामगासिनो
अ अ अ मोजां मोजां मोजां मोजां अ होमबा नोंथां आंनिया आं एम ए आवनो फोजोबदों आं लानाय जायासै ओ एम एखौ खालामदों आं नलबारि बेयाव संस्कृत इउनिभारसिटियाव बेयाव खामनानैनो जोबदां आंनिया बेनिफ्राय आं जेबो लाथ'वासै
अ बेनिफ्राय माबाफोर स्पेसिफिक साबजेक्ट
अ अ साबजेक्ट आं इडुकेसनमोन
इदुकेसन अ आंनिया इक'न'मिक्स
आदसा आदसा आ आ बिदिनो ओ नोंथाङा दा फरायगासिनो आरो नङा होमबा
अ फरायगासिनो
अ नोंथाङा ओरैनो जोंनिखिं ओरै बरमाफोरखि फैयो नामा नोंथाङा?
अ गासै थांदोंमोन आं अ एगजाम होनो थांदोंमोन परिखा होनो।
अ अ अ मानिमोन?
आनजाद ओ माबा ए पि एस जि ए पि एस सि माबा जादोंमोन ना
अ औ बरमा बरमा बरमायाव न बर-बर बरमा कलेजाव नङा होमबा अ बरमा कलेज जादोंमोन जादोंमोन अ अ अ आं अ आं थांनाय जायासै बेवहाय हामा खालामनाय जायासै
अ अ आं बेयाव पास जाबाय पास जानानै क'क्राझाराव इन्टारभिउ इन्टारभिउ आबो पास जाबाय ओमफ्राय बे ए पि एस सि सुपार फिफ्टिव मोनबायमोन आरो
आतसा आतसा ओम
बेनिफ्राय वान इयार माबा खालामबाय कचिं खालामबाय बेनिफ्राय दा जोब्बाय कचिंया जोबनायालाय
आतसा आतसा मोजां मोजां मोजां न' दासान्दि सोरसों दङ नोंसोर नोंस्रा
जोंहा जोंहा साब्रै आइ आफा आरो बिनानाव आरो आं
अ बरिया बरिया बरिया मोजां मोजां ओम आं अ आंबो आंबो आंबो सेम बिदिनो
साब्रै
अ अ नंगौ नंगौ
औ माने
अ
जोंनि जायगायाव अ माने अखा अखा हादोंना जोंनि जायगायाव बेखौनो नेटवर्क एसे एसे प्रब्लेम जादों आरो
औ जायो जायो बिदिनो जायो जोंनि जाबो एसे नेटवर्कनि साननैसो प्रब्लेम जागासिनोमोन उ
अखा हाबाय एसे अखाहाबा एसे फैगोन फैया जायो आरो नेटवर्क
आचसा आचा आ नोंथाङा
ना नोंथा
हम बरिया बरिया क्लियार बरिया मोजां जादों नोंथाङा सानजौफुवाव माजों जानाय
सानजौफुआव ओंखाम जाबाय ओंखामजों लोगोआव दालि
आतसा
बेनिफ्राय आलु बाथोन दिनै मंगलबार ना
अ नंगौ सेम सेम आंनाबो आंनाबो अ जोंनाबो बिदिनो मंगलबार जाहैबायना अ अ नंगौ नंगौ नंगौ अ रिलिज जानोबाथ'
औगथ'
नोंसिरनि जाथायावबो अदालगुरि माने खृष्टिाना एसे बुरजा बायदि खोनायो आं
अ ओरैनो बे जोंनि जोंनि जायगायाव बारा गैया
अ एसे गोजौ गोजानाव आरो न'
ककाराव भकतपाराव गैया माने उदालगुरियाव दं खिन्थु भकतपाराव एसे खम
अ अ अ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो आं जोबोर मोजां मोनबाय आरो आसा खालामो बिदिनो रायज्लायनो मोनबाय थागोन
अ आंबो खिन्थु माबा जि जि मिनिट जाजोबाखै एसे दंबावो
नङा नङा-नङा खोनासं मोजां मोनबाय आं लोगोसे आसा खालामो नाम्बाराथ' सेभै थाखागोन नोंथांनियाव
अ सेब सेब थाखागोन
अ बिदिनो नोंबो गोदान आंबो गोदान रायज्लायबाय थागोन बिदिनो नङा होम्बा दे होम्बा दोनथ'नोसै न' नोंथांलाय
नोंथाङा दे गोजोननाय थाबाय
औ दे
दा